हेलौ हेलौ
औ नोंथां खोनादों खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ आबादनि सोमोन्दै न?
औ नोंथां
दानि दानि जुगावथ' आबाद मावनायथ' जेनेबा माइ आबादानो जा मयबा जायखिजाया मैगं आबादानो जा आजिखालि हालजों एवनायखौ नुनो मोनला जोङो।
औ नंगौ नोंथां
बायदिसिना मेचिनारि बेफोरजोंसो नुनाय जाबाय जोंनि दा सोलिबाय थानाय मुगायाव गोदान
औ नंगौ
गोदान मुगानि माबायाव ओमफ्राय जोंनिया आबादा जेनेबा खोथिया खोथिया फोग्रो नांगो माइ
नंगौ नोंथां औ
बेनिफ्राय खोथियाखो फुनानै गायनांगोन।
औ
ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव आबाद माइ आबाद मावनाय जायो आरो। बै मेसें बोथोराव बायदिसिना ना जोङो मैगं थाइगं आरि गायनानै
औ
सोलिनो हायो आं फालांगियाव फालांगि खालामनो हायो रोखोमनि आबाद मावनानै
औ
बिदिनो जोंनाव बिदिनो जोंना आबाद होनोब्ला जोंनि बे आसाम हादोरसायावहाय गिबि आबाद एबा गाहाय आबाद होनोब्ला जोंना माइ आबादखौनो थि नङाब्ला
औ औ
मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे ओनसोलावहाय एबा बे हादोरसायावहाय जोंना ओंखाम जानानैनो थांनानै थायो। गासिबो सुबुङा एबा जौसे जौखोन्दो सुबुङा बेनि थाखायनो जोंनो ओंखाम संनो संनो थाखायहाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो बे माइरंनि आंखाल खौ जोंङो सुफुंनो थाखायनो जोंना माइ आबादजों मावनायखौ जोङो दैज्लां बोथोराव नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंना मेसें बोथोरावबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि खोलाहा ओनसोल बिदिनो खेत्रि बायदिसिना ओनसोलाव जोंना बे मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोंना दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि जों लोगोसे गोबां आबादखौनो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो। जेरै बेहाय जिंखायानो जा पटल बानलु ओ बिदिनो मैथा बायदि आबादखौनो जोङो मावो बेफोर ओ आबाद मावनानै हाय जोंनि बर' सुबुङाहाय दानि मुगायाव रां खान्थि बिथिङाव गोबां जौगानो हानायखौ जोङो नुनो मोनबाय एबा जोंना आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हानाय गोबां सुबुङानो दङ होननानै जोङो मोनथिना मोनो बेदिनो जोंना थ' गोदोहाय जोंनि ओनसोलाव जोङो थाइजौ आबाद बिदिनो ड्रेगन फ्रुइटनि आबाद बेफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन नाथाय दानि मुगायावहाय ओ बिदिनो आबाद गोबां ओ सोलोंथाइ गोनां आबादारिफोरा जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर ओ आबादखौहाय मावनो हमबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेफोर आबादा आबादखौ जोङो मावनाय जाया बेनि जाहोनाव जोङो ओ बेफोर आबादखौ मावोब्ला जोबोरहाय मुलाम्फा जानायखौ जोङो ङो ओ मोनथिना मोनो बेनि थाखायनो जोंना बेफोर आबादखौ मावनो लायो
लायो
बेफोर ओ बेफोर आबादा जोंनि ओनसोलाव ओ दानि मुगायाव गोबां जानायखौबो जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंना आबाद मावनाय होनोब्ला गोदोनि मुगा आरो दानि मुगायाव जोङो आबाद मावनायखौहाय जोबोर सोलायनाय बोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय एबा जोंना गोबां सोलों गोनां आबादारिफोरा गोदान गोदानहाय आदब आयदाखौ बाहायनानै जोङो आबादखौ मावनो बेखौ जोङो नुनो मोनबाय जेरैहाय नोंथाङा सो सुफुंलांनो दानि जोंना हालेवनाय होननानै बुङोबा ट्रेक्टरजों एवो बिदिनो जोंनाहाय गोदोहाय मोसौजो एवोमोन नाथाय जोंना जोबोद औ जोबोर समनि आंखाल एबा रांखान्थि बिथिङाव थाबैनो जौगानांगौ जानायनि जाहोनावनो ओ बिदि गोबाव सम होनो हाया जेरैाय जों ओ नांगोल एबा मोसौजों एवोबा बे गासै हाखौ साननै सानथामनि उनाव सो एवनानै जोंहा गायनो हायो नाथाय जोंहा ट्रेक्टर जों सानसे बिदि बाजि बिघा एबा द'जि बिघा हाखौ जोङो एवनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोंहा औ बेनिखायनो जोंहा समखौ जोबोर ओ गोनांथियै बाहायनाय एबा सेफै बाहायनानै जोंहा बेफोर ओ ओ टेक्न'लजि गोदान गोदान बिगियाननि आदबखौ लाबोनानैहाय जोंना आबादखौ दानि मुगायाव मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबादाव हासार होनाय बिदिनो जोंना गोदोहाय जोङो आबै आबौमोनखौ आबाद मावनायखौ नुयोब्ला जोङो हासार खौ होनाय नुनो मोनामोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव थाबैनो ओ जानायनि थाखाय